हेल'
हेल' नोंथां नोंथां नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो हागोनना?
औ हागोन।
ओ जोंथ' मिथिखायो नालाय बर'फोरनि जि गाननाय नाय बेफोरो गोदो गोदाय समनि बायदि जोंहा गैला जोंनि सम हारिम न'आव एबा जोंनि गाननाय जोमनायाव बुहुम समाजनि बिदि गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा नोंथां बेफोर बे बर' फोरनि जि गाननाय जोमनाय मि सोलायफुनायनि सोमोनदै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोनना नों
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ देलाय नोंथां।
औ सोलायनाय महराव बर' नि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जोंथ' आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां?
औ नों
औ बै समावथ' जोङो ओ गोबां गुबुन गुबुन गाननायखौसो नुनो मोनोमोन नाथाय दायोथ' गोबां सोलायनाय फैबाय बै बायदि ड्रेस दा जों दायो जों बेबायदि गाननाय नुनो मोनला नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा जेनेबा आ आदार आरो था खुलि बायदिनो गाननाय जोमनाय जि जोमाबो मानसिनि गुदि गोनांथि मुवा महरै गियाननि गुनि सुबुंफोरनि बायदिब्ला आरो न' लुनाय आदर दिहुनायनि उनाव गाननाय जोमनाय खामानियाबो सोलियो आरो अदेबानि ओ लंथं मानसिया माब्लानिफ्राय सि गाननो सोलोंखो बेनि गुबै बागै जोंबो मिथिनो मोना बुंथिनाय गाहामदि ओ बुं थिनाया गाहाम दि बायदि गुदिथाराव बिफांनि बिलाइ आरो बिगुरजोंनो मोदोमखौ खोबनानै लायोमोन। नंगौना नोंथां? ओम सोदोमस्रिनि औ औ सोदोमस्रिनि जांख्लायाव गाखोना मानसिया गोनांथि बायदि बायदिसि ना जाथोनि जि जोम बाहायनो लानायसै औ गान जोमनायनि सायाव बुमखौराङारि आबहावा एबा बारमनदलनि सायावबो सोनारो। ओ बेजों लोगोसे से मानसिनि साननाय हनाय आखल आखु सोलो रोंगौथि हारिमु हारि आ आरिमु बायद दि बायदिसिनाफोरा जाथायफोरा जोब बा जाना थायो गाहायै जेनेबा जोङो सोलेरखौ रैखाथि होनायनि थाखायनो गाननाय जोमनायनि गोनांथि। दङब्लाबो बेजों लोगोसे लाजिनायनिफ्राय बारग'नो आब्रुंथि समायहाय आरो मावथाइफोरा लोब्बा दंफायो नंगौना नों थां
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ मानसिनि गेजेराव आरो हारिनि गेजेराव बैसो जानाय लानानै गुबुन गुबुन समायनाय बायदि गान्नाय जोमनायखौ नुनो मोनो मानसि थि माहारिनि दोरोङारि नेमखानथि मावखानथि आसार आखु लुंथाइखुलि बाहायारि आगजु आरिनि गेजेरावबो बर' सुबुंनि हारिमुनि दोहोना हाबखननानै थायो। ओ मुलुगनि मोनफ्रोम हारिफोरनि बे रोख खोम दोरोङारि हारिमुवा अरायबो थांनानै थायो आरो सु सुबुं हारिमुनि सावरायना फेहेरनायानो सुबुं हारिमुनि सिमाखौ खानथि बायदियै फुवारना मोजाङै गोरोबहोयोब्ला आरो सुबुं माहारिनि हारिमु साननाय हनायखौ सैखाट महराव दिनथिनाय बेबायदिनो मानसिनि जेनेबा गोथौ मोनदांथिनाय समायनाय शिल्प' हारि मुवा समाजारि मावथाइखौ माबोरै जाफुंहोयो बियो सुबुं हारिमुवा रोखा फोरमायना होयो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां।
सम बोथोर आबहावा आरो गुबुन गुबुन गोहोमफोरा सुबुं जिउखौ जोबोरैनो गोसोखांहोयो बिनि बेनो जेनेबा हारिमुनि गेजेरावबो सोलायनाय महर नुनो मोनो। आरो फारसेथिङै जेनेबा मानसिनि साननाय हनाय गोसारनायजों लोगोसे थांनायनि बिखान्थियाबो खमिलाङो नंगौना नोंथां औ जेरै सोलोंथाइ जौगानाय बिगियानिक गोदान गोदान दिनहुथाय उदां रांखान्थियारि हाथाय सोलिनाय बेंकनि रां जुथाय आरो सोलायनानै दोहौआ आं जिउ लामायाव गोख्रैनो सोलायनाय लाबोदों। बेनिखायनो जेनेबा जों सुबुं माहा हारिमुनि बिथिङावबो सोलायनायनि गोहोमा गोख्रोङै नुजाथिनायखौ नुजाथिनाया गोरलै बाथ्रा जानानै फैयो आरो नंगौना नों
औ
गोबाङानो बिनि गोहोमजों मोनसे गिज्राव हामथावै इसोरा लाबोगासिनो दङ होनना जों बुंनो हायो अब्लाबो सुबुं हारिमु हामजाथावैनि बिथिङाव बिनि गाहाम फिथाइखौ नङा फिथाइखौ नङा होनना बुंनो हाया। जेनेबा जुनियायै मानसि गोसोनि खाना फो फोथायनाय गिज्रा फोसाब थाय आरि जेब्लाबो खमि होननानै समाज नाथाय समाज गोजोन आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हादों नंगौना नोंथां औ बर' हारिया। ओ बर' हारिया राव बर' हारिया राव थुनलाइ आरो हारिमु बिथिङाव जोबोद गोहो गोरा। ओमफ्राय ओ जेनेबा सुबुं जिउनि दोरोङारि आरिमु दानाय लुनाय सिल्प'नि सल' बेफोरनि गेजेराव दङ बर'फोरा इन्दि खुन्दुं ओ खुन मुगानि जि दोरोंआरि दिहुननानै बाहायो मोन बर' ओमफ्राय इन्दि एम्फौ फिसिनाय फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुना गाब गाना जि दायो। दानाय लुनाया बर' फोरनि न'खर न'खरारि जिनि दोरोङारि दोहोन। उन्दै उन्दै गथ'फोरानो फोराबो उन्दैनिफ्रायनो दानाय लुनायजों गेलेना इयुन जिउनि सोलों थाइ लायो। दानाय लुनाय आगर एरनाय बायदि आरि बायदि बायदि गोमोथाव रोंगौ दिनै गुनजों बर'फोरनि दानाय लुनाय सिल्पनि मुजादा हारिनि सिनायथि दोहोन जाना फैदों आरो जेनेबा एम्फौ फिसिनाय एम्फौनि आदार जगायनाय खुन्दुं लुनाय खुन थुनाय खुन बेगर गारनाय न'खरनि जि जोम जगायनाय हाबाफारिया सानफ्रोमबोनि मावनां हाबा आरो बर' हारिनि गेजेराव जेनेबा जि दानो रोङिया जोबोद लाजिाथाव बाथ्रामोन बै समाव दानाय लुनाय खामानिया बर' हिनजावफोरनि रोंगौथि आरो हाबा मावखान्थिनि बाथ्राखौ फोरमायो थानसालियावनो हारिनि हाबा माहारिमुखौ मावनांगौ जायोमोन आरो। दानियाथ' जि दानाय लुनाय गावजों औ गावनि समायना गोह गोरोब होनाय सावगारि महर होनायजों लोगोसे महरारि हारिमुनि अरथाइखौ फोरमायो बायदि बायदि बिफांनि बिलाइ फुल बेगर आरि बायदिसिना फुंखा निफ्राय लाना गाब बानायनाय आदबा बर' सुबुं समाजनि बिगियानारि गोसोनि बाथ्राखौ मिथिहोयो। आरो आगर एरखांनाय खंनाय समायना महरफोरा आबुङैनि मिथिंगा आबहावानिफ्राय बुथुमनाय आरो गुदुं अरनबारि हाजो हाला दैमा दैसा जिबि जुनारनि दिं खिया मानिमनि बिबार फिथाइ आरो आगरफोरा बर' दा नाय लुनाय हाबानि दोरोङारि मोनसे महरमोन आरो। नंगौना नोंथां। औ बेबायदिनो फालांगि फसंथानफोरनि अनगायैबो बर' सुबुं जिउआव दानाय लुनाय हाबाया बर' हिनजावफोरनि गोग्गाथाव न'खरारि शिल्प' आरो बिदिनो हाबा हुखा जुलिनि बिथिङाव दानाय लुनायनि रोंगौथिया हिन्जावफोरनि मोनसे मान होजाथाव गुन होगोन होनना होनना जों सानजायो आरो बेनिखायनो जेनेबा बर' सुबुं समाजाव दानाय लुनाय रोङि हिनजाव गैया होनना बुंनो हायो आबाद मावनाय उनावनो दानाय लुनाय शिल्प'आ गामियारि सु बुं जिउखौ रां खान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामना लाखिदों आरो न'खरनि गोनांथिखौ सुफुंनायजों लोगोसे फालांगिखौबो जौगाहोदों। बे दोरोङारि नेर्सोनखौ बर' हिनजाव फोरा फिसा फिसा सोहोर नोगोरावबो जौगाखां होदों बर' सुबुं जिउआव दानाय लुनाय हौवा गैजारोङि हिनजावनि थांना थानायनि समाव लामाबो दिन्हुनना होयो। आरो हौवाफोरनि हालेवनायजों लोगोसे हिन्जावफोरनि साल गानदायाबो बर' समाजाव दोहोन आरो रांखावरि आरजिनायनि सोरां लामा नंगौना नोंथां औ जेनेबा बायदि बाय दि आबहावानि लोगोआव गोरोबनो हानाय बायदि समनि खाथ थायाव दावगानाय लामायाव मोन मोनफा मोनफा हालामफोरा मुखुब जायो मुखुब जायो सुबुं गोसो सुबुं जिउ जिउ आरो हारिमु हारिमुसिम जौगाबोनाय सोलायनाय महरा बर' सुबुं जिउनि दानाय लुनाय सिल्फ' बिथिङावबो सोलायनाय लाबोदों जि बि गियान दोरोङारि आरो जौगाथाय मिल कल कारखानायाव दिहुननाय मुवा बेसाद जि जोमखौ सुबुंफोनांजाब आरो सोलायनाय आबहावाया गासै था खौनो गोरलैयै मोननो हानाय राहा खालामनानै होदों बे रोखोम गोहोमा बर' दानाय लुनाय शिल्प' आरो समाज जिउआवबो मा जोबोरैनो सोलायनायनि नुनो मोनदों नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथांआनो
दानाय लुनायसोल फरनि गुदि मुवा दानाय आदब आगर एरनाय बेफोरनि बाहायनाय साखोन सिखोन समायहोनाय आरि सोलायनाय फिथाइयाव दिहुननाय मुवा बेसादफोराबो सोलायनाय नुजा थिबाय आगर खुन्दुं गाब गान्नाय आदब बायदि गोबाङानो सोलायबाय मानोना आरो बिदिनो बानायनाय बेजेनि फारसे बर' हिनजावफोरा जोबोद गोसो गुदुं जाबाय जाय बायदिसिना रोखोमनि गाब गोनां इन्दि खुन्दुं रोखोम आरो बानायनाय बेजेंनि खुन्दुं ओंखारनाय आथिखालाव बर' दानाय लुनाय सिल्पनि गेजेराव समायनाजों खोल माखोल मोनदांनाया ओ हाबबाय आरो नंगौना नों हेल'
औ नोंथां खोनादोंना
औ नोंथाङा दायो आंनो बिनिफ्राय साबसिनै सोलायनाय जि जोमनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा बर' हारिनि जिद गाननाय जोमनायनि सोलायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबां गुवारै बे खेवनानै होबाय नंगौ खरा मोनसेसिम बर'फोरा एबा गासै सुबुं माहारियानो मोनसे समाव गावनि सोलेरखौ खोबथेनो था खाय दंफां बिगुर एबा बिलाइफोरखौ बाहायदोंमोन नाथाय सम बायदि मोनसेबो सुबुं माहारिया मोनसे समाज दानानै थानाय एबा सोलोंनो रोंनाय समनिफ्राय बिसोरो जि दानो खुन फोरनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै एम्फौ फिथोबफोर एम्फौफोर फिसिनानै एम्फौ फिथोबफोरनिफ्राय खुन्दुं लुनानै जि दानानै गाननाय बेबायदि सोलोंनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों नोंगौ बेबायदिनो बर'फोरा बै समनिफ्रायनो बेबायदि एम्फौ फिसिनानै एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनानै जि दानानै गावसोरनि जुनारफोरखौ थेबोदों आरो संसार जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो दाव दावगानायनि सायाव दावगानायखौ जो नुनो मोनबोदों गोदोनि समाव बर आइजो फोरा जि गावसोरनि जि गाननाय जोमनाय जि दख'ना बेयाव मिथिंगानि बायदि नुथाय महरफोरखौ दख'नायाव महर होयोमोन जेरै दिंखिया आगर दावउराय मोख्रेब फारौ मेगन थाइगिर थाइगिर बिनि बिदिनो गुबुन गुबुन मिथिंगानि बिबाराव एबा जिब जुनारनि जिब जुनार मेगनफोर आरो जिब जुनारनि आइथिंनि आगान बायदि बायदिखौ बर'फोरा गावसोरनि जिफोराव महर होनानै सि गाननायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन दानि गोदान मुगायाव जों सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों दानि गोदान मुगायाव जों गोबां गुबुन गुबुन ब्रेन्डनि बेबायदिनो गाननाय जोमनाय जोङो ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो गोबां गुबुन गुबुन आगरफोर बाहायनायखौ जोङो नुनो मोन जाय आगरफोरखौ जोङो आरो होननानै जोङो बुंनो हाया जेरै झुमका आगरफोर दा गोदान मुगायाव ओंखारनाय जि दख'ना बेफोर दख'नानि आगरफोर बेफोरखौ जोङो दोरों आगर होननानै जोङो बुंनो हाया दा सोलायनाया जों बेफोरावनो जोङो नुनो मोनो आरो जायफोर गोदोनि दिनाव जि इन्दि खुन्दुंजों दानाय जायोमोन आरो नाथाय दानि मुगायाव जों गोबां गुबुन गुबुन खुन्दुंजों दानाय जोङो नुनो मोनो आरो गोबां गुबुन गुबुन गाब बाहायनायखौसो नों नुनो मोनो गोदोनि दिनाव बरफ्रा गावनि मोन्दांथि गाबल बाहायोमोन जेरै गोजा गोथां गोमो गुफुर आरो गोसोम नाथाय दानि जुगाव गोबां गुबुन गुबुन गाब बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै दे बिदिब्ला नोंथां जों दिनै बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम